हेलौ
खोनाबाय?
माथो सिरि थाबायलाय बिलाय।
गावनो ओमफ्राय
माबे?
गावनो थाबखौनो रायलायाखै।
जाखांबाय?
जाबाय।
जाखांबाय?
औ जाबाय।
माजों-माजों माजों-माजों जालाबायखो माजों-माजों
सबाय बिमा भाजा दावदै। फाग्ला।
वाव गोथाव गोथाव।
मालायसो।
नोंसिनालाय?
जोंना ओ थावा जोंना जोग्लाविजों आलुसो ओमफ्राय सासे माबनि बिमादैनि आब हरदोंमोन। अमा
फ्राय।
अमा भाजि।
ए मालायसो अमा जालायलायबाय।
औ।
ए।
उम। खारेननानो थांलाय फैलाय सि माबानो दारानो जास्लाबा।
माबा लागायबावबायदा आङो।
ओमफाय दा बिसिनायाव गाखोबाय।
गो औ गोलाव जाजोब बाय।
उम। आंहा गोजोनथाव खौरां नुनानै जि मोजां मोनलायथारदों।
मानि?
नुआखै नोङो।
ओहो।
आययो नुबवाखैनो।
नों होदों।
होम?
नों होदों?
होआखै हरदों गासिबो दंनायाव। आ दाखलै। जाना थांखांनाया। मोसानाय जानानै थांखानाया बावबाय दाखलै जि बुरा मोसा जा थांखांनाया
औ
बेनि नों नुवाखै
उमहो अबे मोन
हाब्बाब बेयावनो हरदों गासिबो गोनांयावनो हरदों
बे गुडियाव
नङा लै माखो जि दा गोसारला बायाखै
उमहो
न' नोंङो फुरा माबायावनो गोसारनायखौनो मिन्थौला क्योंकि। ओमफाय बे गासिबो गोनांआवनो हर नों माबा नङा आरो नों फोरोंगिरि नङा?
नंगौ
बा माथो नुवाखै नोंलाय
अ नाम्बारा बै मोनसेसो थाबायना आं बै मोनसे वाटसएपखौ दानबायना।
गैला ओमबालाय नोंङो
गैला ना
दासो बेखौ फरायदोंमोन आंङो ओमफ्राय नो ग्रोबावनो हरबावबाय
माबा दा थांगो थांनांगौ दा
थांनाङा बाखिखौ मोनसिगोन
जोंनिया
ओं सागान होनांगौ सागान होनांगौ गावबा गाव माबायाव हरबाय
मा होनांगौ
सागान सागानखौ बुजियाबासाय मानसि
ए औ आं मिनामदा
उम
अबेयाव बेयावहायनो मावखआव
उम जानो मावखआवथ बुंथवाखै माथो गाबोनसो बुंगोन नामागोनथाय
फ्राय गथफोरनो हाबजोबबाय
ओहो
बे जोंना बेसेबां मोनगोन?
बेखौ आं मिथिथआ
औ आद्रानि मा आद्रा दंबावोसो जोंहालाय
दङ नोंलाय मा मिथिनो।
थांलाय फैलायनि
सिगां मिथिनानै दंखायो।
ओमफ्राय आद्रा मोनै फोर खौनो मोनहो जोबबानो जाग्रोसैमोन।
उइ आहाथ' बिनानावा गैया नों।
उम
मोनलां लासैनो अबसे सिगां सिगांलाय जा मोनग्रोखानांगोन आरो।
गैया आंखौ आङो माने सिमा बिमा लाफिनबायना बे मोनसेखौ। नै सिमानो गैयाबा आरो
थ' थेवबो थालाङो ना।
उम
थालांयाखै आरो नोंनाहाय?
आं ओंखारनाय जायाखै आ मा बै माबानिफ्राय ओंखारनाय जायाखै आङो ओमफाय दाइरेक्ट दानबाय आं।
मानोलाय दानलाबायनांगौ दानाबानो जायोमोन ना नों होनबाबो नोंनाव थाखागौमोन बियो।
नों एक माबा खामनो हायो दा?
आं मोनथियालै दा।
सोनो हायोब्रा नोङो।
दा हानाय नंलादां खनसे माजों हाबनांगौ मिथियाखै नोंहा?
थै बे माबा रां सोखांजोबबानो गैला बेयो।
उम
बे रां माबानायखायसो थादों बियो।
माब्लानो जेखौ बरायबावगोन। मालायफ्रा मोनजोबबाय। उम
जाहाथ' गैयानो बरायदो जेबो बरायाखै।
इखौथन
माबा मोन
मा बोयाखै बेलाय गावहा थाङाखै खोमा?
थांहोआखै आदा आदाया।
मानो?
आंना माबा दंमोनना आनजाद दंमोन ना।
उ होमबालाय माखौथ' जेबो माबाखै होनखो नोंहालाय
होमबाबो नोंसोर नों थांदों
जों थांखादोंना
होनबाबो बिदियाव खस्थ' जाहैयाखै था मोनदों
गांसे माबानि थाखायनो थांनाय जादों माबानि थाखायनो
बेनथन आं थाङिनो मोजां जादों
मोजाङानो जादों दे आंखौ बादा होनानै दोननाया
ओम खम गरम आइयै
थानदों गोसा आइयौ आयुु आयुु
जि थगायना लिंहर खायो लै
आं नुखादों जान बुंआव जि जि रोजा होगोन होननानै
ओं
थांबावबाय नामा नोंसोर जाबाय
ओम ओम होबायना होआ थगायना थाथोंहाय
जि गाज्रि थगाय खादों होनबाबोथ आयौ आयौ
बै थाबा होगौमोनदां सासेया
औ नङा बिदिखौनो होनखाया खै नो लै
बे बुंग्रायाबो बोरै बाथार बेखौसो नागेर नांगौ दा
उम बेखौ बुंफिननो मोननांगौमोन ने।
ओम
गैया ओमफ्राय गोजौ लिरनाया बिदिनो सेमबावब्रा आइया एखे
गोरोन्थि जाबाय
एके एके
ओं गोजौ लिरनायाबो जा मिनिथाव लिरखादों। बिदिनो बि जेरै बुंदों बेबायदि दिनो लिर ना होबावो
ओम
उमुगा ओरैबादि होबाय होननानै।
उम
गैयानो आमफ्राय
ओमफ्राय
दे बेरायनो आन्था मोनबाबो हामसिगौ एसे एसे।
नङाबा जानबुंनि दाम एसे हरबा हामगौ
हरगोन
मानो हरा हरो
गासै जोङो जि रोजा मोनबानांगौ दं होन्दोंमोन
जोङो?
उम आद्रा खिद्रा
नोंसोरना खबर मोना ना इदिखौ? जों मोनो
मोनाय नङा दां बिदि
नायनोसै जायोबा आंखौ खुलुमबानो जाबाय
जायोबा आं खुलुमारगोन नोंगौ
स्रि थाबावबाय दायो आं जि मेसेजखौ फरायथिनो लुबैनो हालादा दा फरायफिनगोन आं
आमफ्राय आंनो हर
हरा
हरलै हर
हरालै बिदि हर जला बायानो
हर
हराबानो नों मोननाय नङा। नै न'आवनो
नोंसो मोना
नोंना माबायानो
खलबानो बन्द' जागोन। मा होनोथाय रां थाग्रा नआनो नो थाबथागोन नोंना
मानो बिदि जायो आदा
जाथों जाबावगोन आरो जाबाय थागोन
जाबावबा हामसिगौ ने बाजौनि
उम
मोसानाया
औ
खोनादै एफबं-एफबं
ओहो
बुंबावगासिनो आंना
होम आंनाबो
जारला दा
हा
जारलाराम नों उन्दुनोसो ओंखारबाय नामा?
उमहो
होम उमहो ल' होनबाय थाथारबाय
नै बाला माबा माबि सानदां
उम आं सानखादों नोंखौ एसे माबा थांबाय नों थांहांबाय फरायनानै थांखांबाय दा नों?
माबे
फरायनानै थांहांबाय दा नोङो अबाव-अबावबा गोसोया मोनथिखादों दे आं
दसासो गुबनि जायगा थांबा बेखौ जायो नामा बे नङा बे बे नङा दस्रासो
मानो
अबेबा बेसयाव ग्रोब फै खांदों सोरखौबा गोसो खांदों आं
बि नै
था माथो खिथाबावनांगौ नोंनोलाय गथ' मानसिखौबा
दे दायोहाय बै मोनसेयाव हरनानै खिथा
खोनथायामाथो
गोरोन्थियाव मिनिफ्लांबावबाय आं
सोरबा नाम गैयैखौ गोसो खांदोंना गोसो खाङां
जागोन अय
आयौ बारग'जोबबाय